औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो दायो जिरायनानैसो दं नोंथां, ओरैनोसो दंखायो आङो।
औ नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम ओ सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथाङ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौ
औ नोंथां, सोंनो हागोन दे।
औ, ओ नोंथाङा जेबो जोंनि बर' समाज बा बर' हारियाव बर' आइजोआ माबादियै न' खर दानायाव बिहोमा होयो एबा ओ गावनि हारिखौ हाय दै गोजौ फारसे दैखांनो थाखाय माबादियै खामानि मावदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ बिदिब्ला आङो बर' माहारिनि आइजोफोरा समाज दानायाव एबा समाज जौगाखांनायाव माबायदि बिहोमा होदों आं बिनि सायावहाय फं नैसो बुंहरनानै होदिनि नोंथां।
औ नोंथां।
आइजो माहारि होनना बुङोब्ला बर' माहारियावहाय ओ जोंनि माहारियारि जौगाखांनाय बा जोंनि हारिनि ओ समाजारि जौगाखांनायाव जों नागारनो हायै मोनसे ओ बाहागो होननानै जोङो साननानै लानो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला आइजो माहारि गैयाब्ला जोङो जोंनि समाजनि जौगाखांनाय खौ रोखायैनो नुनो हाया न'खर दानायनि फ्राय लानानै गथ'फोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय फोरोंनाय आरो बिसोरखौ मानसि दानाय जों लोगोसे बिसोरखौ संसाराव दैदेनलांनो हानाय गियान होगिरि गिबि फोरोंगिरियानो जोङो बिमाखौ होननानै साननो नांगोन। मानोना बिमा माहारिया जोंनि समाज दानायाव ओरैबायदि बिहाव होदों बिफाव होदों जे जोंनि न'खराव जोङो साननानै लानो हायो न'खराव बिमा गैयाब्ला फिसाफोरा माबायदि हालाय हाफाय जायो। एबा फिसाफोरा बिमा गैयाबा माबायदि खस्थ' मोननो गोनां जायो। बिमा गैयाब्ला मावरिया जायोब्ला ग' थ'फ्रा गोबां जेंना जेंसिफोरजों सोरखिनांगौ गोनांथि जायो। दा आथिखालाव जोङो नायबा नुनो मोनो हौवा माहारिनिख्रुइ न'खर दानायाव हिनजाव माहारियासो बांसिन बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनसै। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव हौवा माहारिया ओ गोबां खामानि मावनो थाखाय न'खराव थानो मोना एबा न'खर सोलिनो थाखाय गोबां गोबां गोजान गोजान जायगाफ्रावबो सोरबा सोरबा हाबा मावहैनो गोनां जायो। दा बेफोराव बियो न'खरखौ नागारनानै गोजान जायगायाव थांनाय समाव बिमाफ्रासो बा आइजो माहारिफ्रासो बावहाय न'खर दैदेननायावहाय बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ नोंगौ
गोदोनि दिनाव रुजुनाय बायदिब्ला रुजुजाथ'यै दानि जुगावहाय ओ गोबां ओ फारागथि गैयैखौ जों नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोङो नुदोंमोन बा खोनाबो दोंमोन जे आइजो माहारिखौहाय साइकेल सालायनो होआ मिंथिं दाव दावथिंफोरावहाय ओंखारनो होआ बे बायदिनो फिसायनि सायावहाय उल्था सोदोब बुंनो होआ बेफोरबायदिया समाजनि माखासे ओ खानानै दोनजानाय नेमखान्थिमोन‌ नाथाय आथिखालाव जुगालु जुग आरो समानथियारि मोनथाय होनायनि उनावबा आइजो माहारियाबो समानथाइ मोनथाय मोननांगौ बे खान थि बायदियै आइजो माहारियाबो दा खम नंलिया। हौवा माहारिया जे खामानिखौ मावनो हाया बे खामानिखौबो आइजो माहारिया दा मावनो हानाय गोहो दंसै एबा बिसोरो गोदोनिफ्रायनो दंखायोब्ला बो गोदोनि दिनाव आइजो माहारिखौ गाहाय खालामनानै दोनबोनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि दि गाहाय थाखोआव दोननाय एबा गोजौ थाखोआव दोननाय बेबायदि खान्थिखौ बोखारनानै आइजो माहारिखौबो बिसोरबो जोंजों बा हौवाफोरजों समान ओ खामानि मावनो हानाय बिस्राबो गोहो बोलो दङ होननानै जोङो ओ साननानै लानो हायो। मानो होनना बुंबा आइजो माहारिया दानि जुगावहाय गासैबो बिथिङावनो ओ हौवाफोरनिख्रुइबो बांसिन बा समानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि दिनाव जोङो पुलिस आर्मिफोराव आइजोफोरखौहाय थांनाय नुवामोन। नाथाय दानि जुगावहाय बेफोर साख्रिफ्रावबो आइजो माहारियाहाय बाहागो लानानै जोंनि हादरखौ रैखाथि होनायाव बा जोंनि हारिखौ सिनायथि होनायावहाय गोबां बिफाव लागासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां दंबावो आइजो माहारिया हारिखौ जौगाहोनाय ओ बेयावल' नङा माहारिखौ रैखाथि होनाय बेल' नङा ओ बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिनि ओ गाननाय जोमनाय ओ बिस बिसोरनि मावनाय दांनाय बेफोरजोंसो मोन-मोनसे हारियाबो थांनानै थानो हायो। जेरै हारिया थांनानै थानो हायिनि मिनिंनो जाहैबाय ओंथियानो जाहैबाय हारिनि स ओ नेमखान्थि आरो माखासे हारिमुफोरा थांनानै थायो। मानो होनना बुङोब्ला द ख'ना होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। दा बे सिनायथिखौ लाखिग्राया सोर होनोब्ला जों बर' माहारिनि आइजोफोरासो। आरोबाव जोङो मोन बुङो ओ गामसाया बर' माहारिनि हौवाफोरनि गाननाय होननानै। नाथाय गामसाखौ हौवाफोरा दानायखौ जों नुवा, बेखौ हिनजाव माहारियासो दानानै बेखौ ओ हौवाफोरनो गानहोनाय जायो। बिदिब्ला बुंनो थाङो हिनजाव माहारि गैयाब्ला जोंनि समाजारि आरो जोंनि हारिमुवारि थासारियाबो ओ थानाय नङा बायदिखौ आङो नुहुरो आरो। बेफोर गासैबो आइजोफोरनि बिखाव जोंनि हारिखौ जौगाखांनायाव नोंथां। दा नोंथाङाबो आइजो माहारिया जोंनि समाजखौ जौगाहोनाय बा जोंनि न'खरखौ न'खरफोरखौहाय दावगाहोनायाव माबायदि ओ बिहोमा लायो एबा बिफाव दङ नोंथाङाबो एसे बुंफोरनानै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन। ओ नोंथाङाबोथ' नोंथाङानोथ' जोबोर गोबां मोजां मोजां आइजोफोरनि सायाव बाथ्रा बुंबोबाय। ओ गोबां रोखोमनि जों नोंथांनिफ्राय खोनानाय बायदियैनो नुनो मोनो जोंनि ओनसो सोलबा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे जाथाय। ओ आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला आइजो जो माहारिखौ जों बा बिमा माहारिखौ जों न'खरनि माइनाव होननानैबो बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बादियैनो ओ न'खर थं न'खर बा न'खर मोनसे खुंनायावहाय आइजो माहारिया गोबां रोखोमनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आइजो माहारिया गोबां रोखोमनि खामानि मावनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ सामलायना लाखिनायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरैबायदि हाय फिसाइ बा गावनि न'खरनि बिहाव बिखुनजो गथ' गथायखौ जानाय लोंनाय बा खामानि खामानि दामानिनिफ्राय लानानै गासिबो खामानिखौ जोंनि बर' आइजो बा ओ गुबुन हारिनि आइजोफोरखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबादियैनो जोंनि बर' आइजो फोराहाय गावनि फिसानि फरायनाय बा सोलोंथाइनि जो सायाव मोजाङै नोजोर होनायखौ नुनो मोनो। ओ फिसाया मोजां फारसे जे ला मोजां लामाथिं थांदोंना गाज्रि लामाथिं थांदों बेफोरखौहाय नोजोर होनो जोंनि आइजो माहारिनि मोनसे गोनां खामानि ओ बेफोरखौ जोंनि बर' बिमा बा बर' आइजोफोरा बा गुबुन हारिनि आइजो आइजो माहारिया नोजोर होआब्ला गावनि फिसाया ओ गाज्रि लामाथिं थांनायाव ओ मदद जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि आइजो माहारियाहाय बेफोरखौ सांग्रांथि लाखिनाया जोबोर गाहाम । ओ बेफोरजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गोबां रोखोमनि न'खर संथानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गुबैयै जोंनि बर' आइजो होननानै बुङोब्लाथ' जों मोन्थिखायो जे बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि खामानि दामानि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय गासैयावबो रोखा राखा आखा फाखा खौहाय ओथिग बेफोर बादिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाव, अमा, बोरमा फिसिनायजों लोगोसे से ओ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन खामानि फोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो जेरैबादियै माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा ना गुरनाय ओ आरो जोमाय गिसि संनाय बा जोमाय ओ गोरान संनाय बे फोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबादियैनो जोंङो बर' आइजोफोराहाय ओ दाउ अमा बोरमा ओ मोसौ ओ मोसा बेफोरखौ फिसिनानै गोबां ओ न'खर संथानायखौ नुनो मोनदों जेरैबादिहाय न'खर मोनसे ओ सालायलांनो थाखाय गोबां रावखा रांखावरिनि गोनां थि जायो बेफोरबादि बिथिङावबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौहाय फाननानै न'खर संथानायाव बा न'खर सामलायनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय ओ बायनानै न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों । आरो जोंनि बर' हारियावहाय ओ जोमाय संनाय बा जोमाय खावनायाथ' दंखायो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबादियैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ जोमाय संनानै फाननानैबो जोंनि न'खर खौहाय मोजाङै सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरनि अनगायैबो बर' आइजोफोरखौहाय हाथाय बाजाराव गला होनानैहाय जों न'खर सामलायनायखौ नुनो मोनदों फिथा बा साहा दखान होनानै बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि न'खर ओ दानायाव बा न'खर सालायनाय बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों बर आइजो होन्नानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जे बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि दुखु खस्त सहायनो हानाय बादि मोनसे ओ हारिनि आइजो दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजो फोराहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौबो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै ओ जानानै रांखावरियाव बा रांखान्थियाव ओ एसे मदद जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जोंनि जा बर' आइजोफोरखौहाय ओ हारि फोराव जौगानायावबो जों बिफाव होनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय ओ थें फाख्रि बा गाम्बारि सिख्ला बिरगोसि सिख्ला बिथांमोनाबो गुबुन हारिनि सिं जायालाबासिनो गावनि हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय ओ गोख्रों नाजानायजों ओ मुंख्लं जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों । ओ बेफोरबादियैनो जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि सिं जायालाबासिनो गावनि हारिखौहाय जौगाखांहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि बिफाव होनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजो आइजोफोरा गोबां रोखोमनि ओ नाजानायजों लोगोसे दिनै जोंनि हारिखौहाय गोजौ फारसे लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोख खोमनि ओ खस्थ' बा दुखुनि गेजेरजोंहाय जोंनि न'खर बा हारि जौगानायाव ओ गोख्रों मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंगौ
फोरबायदियैनो मोनसे हारिया जौगानो थाखाय ओ गोख्रो ख्रोङै बिफाव होयो होननानै बुङोब्ला जोंनि आइजो माहारिखौ होननानै बुंनो हागोन बुंनानै लानो हायो आरो जों
ओ बिदिब्ला नोंथांजों आइजो माहारिनि सायावहाय गोबां सावरायनानै गोबां सोलोंलायनो हाबाय ओ बिनिखायनो आंङो नोंथांखौ बे आयदाखौ मोजांङै फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां दानियाथ' जोंना समाबो जाबायमोन
औ औ
ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ नोंथांनिसिबो औ गोजोन्थों